हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
नोंथांङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ आंङो दा नोंथांजोंहाय जोंनि बर'फोरनि बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन। हागोन ना ओं दे बैसागुआ जाहैबाय ओ जोंनिया बेयो मा होनो जोंनियाव मोननै धोरोमजों जेरै आबादजों लोब्बा गोनां फोरबो आरोना बे बैसागुआवहाय बेयो जाबाय जोंनि बर'फोरनि देरसिन आरो गोनांसिनथार सुबुं फोरबोआनो फोरबो बुंजायो आरोना।
औ।
ओम बेखौ जायगा लायै लायै जायगा मा होनो जोंङो बैसागुबो होनो सोरबा बैसागो होनो आरो। बैसागुखौ जोंङो बर'नि बोथोर आरो आबादजों लोब्बा थानाय जोबोद रंजालु ओ फोरबो होननानै बुङो जेरै जों जोंनि बिखानि आमाय थुखुल खाव बिखानि खावसे होननानै जों फोथायो आरोना। अ बैसागुआवहाय जोंङो मोननै रोखोमनि फालियो जेरै मोसौ ओ मोसौ बैसागु आरो मोनसेया जाहैबाय ओ सुबुंनि बैसागु। ओमनो बैसागुनि बैसागुनि सेथि खल'खौ जों गाहायै मोसौ थुखैनाय बुंनाय जायो बेखौ मोसोआ ओ बै सैथ्र' दाननि जोब था सानखालि जोंङो मोसौखौ थुखैनाय जागायजेनो आरोना। बे खोन्दोखौनो जोंङो मोसौ थुखैनाय बो बुंनाय जायो आरो ओ मोसौ खौ जोंङो मोसौखौ थुखै खालि फुङावनो जोंङो मोसौखौ गलिनिफ्राय होनानै लांनानै जेरै दैमा दै ओ दैसा बिलो हाखरफोराव थुखैनो होलांनाय जायो। बे सानखालि जोंङो बिसोरखौहाय लावथिजों बुनाय जाया आरो एबा हामा होननानै जोंङो फोथायो आरो। बेनिखायनो बिनि सोलायै लावथिनि सोलायै जोंङो जेरै बिबार गोनां मोखोना बि बिफां जेनेबा मोखोना बिदिनो दिगलिलिथि बिफ बिलाइ माबानि देन्था बेफोरजोंहाय बुनानै लांनाय जायो आरोना। ओ मोसौखौ थुखैनो लांनायाव मोसौखौ लाव फान्थाव हालदै बेदर हा हाफ्लेनानै खुबैसोनानै बोर सारस्रिनाय जायो आरो बे समाव जोंङो मोसौखौ थुखैना खांनानै जोंङो लाव फान्थाव बायदिनि माला सु नानैहाय जोंङो गानहोयो आरो बेनि अनगायैबो जोंङो गन गं आरो आसुगुराव थाव गोथां फुननानै होयो आरो हांगार आरो उखुन अन गुन्दैजों मोसौनि। जेरै हांगारानि अन गुन्दैजों जोङो बेखौ थाव गुबैजों लगायनानै मोसौनि मोदोमाव फाख्रा सिख्रा। दागो होनाय जायो आरोना बे दिनखालिनो हप्तासे मोसौफोरखौ। हाग्रा बारिफोराव थाहैयोब्लाबो हाग्रानि जुनाद दा जेबो खहा खालामनो हाया होननानै जोङो फो। थायो आरो बिदि फाख्रा सिख्रा दागो हो खालामबा मोसौ थुखैखालि मोसौखौ जोङो मा होनो उदाङै हगारनाय जायो आरो माने खानाय जाया अ संक्रान्तिनि। मोसौ बैसागुनि मोनाबिलि समाव गलियाव जेवारि बाथि सावनानै मोसौफोरखौ बरायनाय जायो आरोना। बे दिनखालिनो फागा फागाजों मानिे दुरुंजों खानाय दुरुं गोदानजों जों खानाय जायो आरो बैसागु लोबबो थानाय जोङो। ओइ दिनखालि मोसौ बैसाग गलिजों लोब्बा थानानै मोनसे आदा दङ जेरै खुंगा जानाय एबा गोखा गोग। गोखै जानाय होननानै बुङो बेखौ जोङो जायगा लायोै जायगा गोखा गोखै जानायबो बुङो आरो ना खोनादों ना
अ खायफा खायफा जायगायाव बेखौहाय जोङो संक्रान्ति मोसौ थुखैनाय। थुखै खालिबो जा। जायो नाथाय गुबुन खायफाया बैसागोनि स्नि सानखा सानावसो जानायखौ नुनो मोनो आरो खायफाबा मोसौ थुखै खालिनो मैहुरनि मैहुरनि थाखाय जेरै हाग्राफोराव ओंखारलाङो जेरै दाउ अमा नेवलाय बन हाफा एन्जर बायदि जुनारफोरखौ बेदरजों हाग्रानि मुलिफोरनो गुन गोनां मैगं। मुगंफोर बुथुमनानै खुंखा एबा गोखा गोखै। खाजिखौ एवनाय जायो जेरै जेरै हाग्रानि बेन्दों रोदा। मा बेन्दों बिलाइ फिथाइ बेफोरखौ होनानै जायो आरो जेरै। जेरै दाउ फेन्न्दा मानिमुनि जेरै मैथा, दिंखिया, थालिर फस्ला जेरै खुन्थायाइ नारा बेबो ओमफ्राय फाथो नारजि बेफोरखौहाय जेरै खान्थाल। बेफोरखौ होनानै जोङो गोखा गोखैखौ बेदरजों एबा दाउ एबा अमाजों एवनानै जायो आर ना बेखौहाय जोंङो बेखौ जायोब्ला जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो जानाय नेम दं आरो बे खाजिखौ जायोब्ला गोजां। ओ गोजाम बेराम बोथोरनि बेराम जिउसाफ्रा जोबस्रांनानै गोदान बोथोरनि। गोदान जिउ मोनो होननानै जोङो फोथायो आरो औ बेखौ खाजिखौ जोङो न'खरैनो एबा समाजैनो जानायखौ नुनो मोनो आरो। बेफोरखौहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो जायो आरो दासिमबो जायो आरोना बिनि अनगायैबो जोंना मानसि बैसागु बेबायदिनो मोौ बैागु जो हाबनानै थाङो आरो अखानायै जेनेबा मा बैसागनि एक थारिकखालि जोङो ओ मानसि बैसागुखौहाय खुंनाय जायो आरो मानसि बैसागुखौ बैसागनि से। दानखालि समाव खुंनाय जायो जेरै बेहाय जोङो दुगैस्रां लोबस्रां फुङावनोहाय न'नि। न'नि जेरै बाथौफोराव फुजा होनाय जायो आरो बेनि फुजा होखांनायनि उनाव जेरै न'आवनि गेदेर उन्दै खुलुमलायनानै माब बोर सारसलायो आरो गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ बोर होयो उन्दैफ्रा। ओ गिदिरफोरखौहाय खुलुमना खुलुमनाय बिदि नेम दं आरो जोंनि बर'फोरावहाय ओमफ्राय। खायफाबा जेरै बिमा बिफाफोरनो। गाननाय जोमनाय जेरै होलाय लायनाय अन्थब होलायलायनाय दङ आरो दानि दिनाव नुनो मोनो थांसै। न'खरनि आगु मानसिफोरा जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादफोरखौ बाथौ गुदियाव बावनाय जायो आरोोना जेरै गोथैफोरनोबो ओमफाय आनान गसायफोरनो, थैनानै थांनाय सुबुंफोरनोबो बावो खायफा फोरनिया आमफाय ब्रह्म धोरोमनि सुबुंफोरा बोसोर गोदाननि नामाव आवाथिखौ सावनायखौ नुनो मोनो आरो। बिनि उनावबो लोङै जायै बैसागुनि महरा नुजाथियो जेरै बेहाय जोङो खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना, जाबख्रिं, थरखा बायदि आरो खननाय दामनाय मोसानाय गासै बर' गामिफ्रावनो गोमसार होयो आरो बैसागु बाथाय‌। बे बे दिन खालिनो बैसागु संक्रान्तिखौ संक्रान्तिनिफ्रायनो हमनानै बैसागुखौ स्नि सानहालागै गाजा गोम जायै जोङो बैसागु फोरबो खुं बर'फ्रा खुंनाय जायो आरो। बेनि अनगायै बर'फोरा‌ ओम बैसागुखौ जेरै गिबि सानाव मानसिनि सुबुंनि जेनेबा नैथि सानाव सैमानि थामथि सानावहाय अमानि आरो ब्रैथि सानाव दाउ अमानि ओ अमानि ओ जेरै दाउमा दाउसानि होननानै जोङो सप्ता खनसे एबा सप्तासेनि बैसागुखौ खुङो आरो जोंङो बर'फोराहाय। ओ बैसागुफोरावहाय गिबियावनो गिबि सानाव बैसागु रंजाबा न'खर न'खर हाबनानै आगान खोख्लैयो, गोदान ओ गोदो गामिफ्राव आगान खोख्लैनायनि उनावसो गुबुन जायगायाव माने गुबुननि गामिफोरावहाय ओ मोसाहैैनो थाङोमोन आरो। रंजा बाजायै मोसायो स्नि सानहालागैनो जोङो ओ बैसागुआवहाय आगान खा खोमोरो आरो। बैसागुफोराव जोङो जेरै बर' सिख्लाफ्रा जेरै दख'ना गोदान दख'ना मा-माथा आरो खानायाव बिबार जेरै खाथ्रि बिबार बिदि थेबनानै जोङो गाजा गोमजायै जोङो मोसानानै जोङो बैसागुुखौ बारहोहरो आरो ना। नोंथाङाबो जोंनि बर'फोरनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ आङो नोंथांजों हान्था मेलानि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आरो।
अ।
जादों, हान्था मेला होनाबाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होनबा दाबसेनिफ्राय जोङो गुबुन दाबसे जायगासिम थांलाय फैलाय खालामनाय बेखौनो होनोना? दा नोंथाङा थ' लाहा दावबायफेरबाय जानांगौ ना? बेबायदि जोङो मोन जोंहा हान्था मेलानि राहा होनना बुङोब्ला जोंहा गोबां राहा दं जेरै ओ ट्रेन लामाजों थांनायनि एर'प्लेनफोरजों आरो मटर गारि बासफोरजों बेबायदिफोरजों जोङो हा हानथिनो हानायनि जोंहा गोबां राहा दंसै आरो आथिखालावथ' जोंहा मा ससे लामाखौनो मा ओ इ रिक्साफोर जेरै ट'टफोरजों जोंहा थांलाय फैलाय खालामनो हासै नङा होमबा। जोङो ससे लामाब्लाबो जोङो दानिया मटर गारिजोंनो थांनो हानाय बेबायदि जाबाय आरो। दा गोदोनि सम जोङो रायलायहरग्रोनांगोन। दा गोदोनि समाव जोंहा मा जा-जायो होनना बुंबा गोदो बेबायदि थांलाय फैलायनि राहा गैयामोन एसेबो सुबिदाया मोजां नङामोन जोङो आथिंफोरजोंनो थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन नङा होमबा। जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव थांनो गोनांब्लाबो हाथाय बाजार खालामनोब्ला बो जोंहा थाबायनानैसो थांनो गोनां जायोमोन आरो गोजान गोजानब्लाबो। दा माखासे माल माथाफोरखौ थिखोनो थाखाय जोंहा मा खालामोमोन गोदोहाय जेन'बा बे इसे मोसौफोरजों मोसौ गारि खालामनाय गराइ गारि खालामनाय बेबायदि गराय खा गारि खालामनानैसो थाङोमोन आरो। बेबो मा जायफोरा ओ गोनां नङा होमबा जायफ्रा धोनि बिसोरल' बेबायदि खालामनो हायोमोन आरो गोरिबफोराथ' जोङो थाबायनानै थांनो गोनां जाखायोमोन। बेबायदि आरो। ओमफाय नाथाय ओ बेबायदि जोंहा बिरोंदामिन जौगाबोनानै लासै लासै आथिखालाव जोंहा साइकेल ओंखारबाय, गारि मथर ओंखार बाय बेबायदि गोब ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंहा गोबां हान्था मेला राहा खालामनो हानाय राहा जानानै फैबाय आरो। दा जोङो बे बिदि हानथा मेला खालामनोब्ला आङो नोंथांखौ बुंनो सानो जे जोङो ट्रेन लामाजों दावबायनोब्ला गोजान जाय ओ थांनो थाखाय जोङो बासफोरजोंबो थांनो हायो एर'प्लेनफोरजोंबो थांनो हा अब्ला जोङो बेयाव मा खालामनानै लाग्रोनांगोन सिगाङावनो माने जोंहा ओ
टिकिट दाननानै लाग्रोखानांगोन आरो टिकिट गैयाब्ला जोङो खिन्थु गोजान जायगायाव हान्थिनाया गोब्राब जायो जोंनि थाखाय। मानो होमबा जोंहा सिट मोननाय नङा जोंनो जिरायनो थाखाय जायगा जोङो मोननाय नङा आरो। ओमफ्राय जोङो बेबायदि जोङो टिकिटखौ बे सप्तासे सिगां बा मास मोनसे सिगां बेबायदि दाननानै लाखानांगोन गोजान जायगायाव हान्थिनोब्लाथ'। ट्रेनफोरजों थांनोब्लाबो होमबासो जोंहा मा सिट बुकिं खालामखानानै लानाय जायो नालाय दायो जोङो मोजाङै जायगा जेरायनानै थाङोमोनो आरो दा जोंहाबो बेबायदिनो मोनसे जादोंमोन जाथाय जेरै जोङो एगजाम हैनो थाङो थांदोंमोन मोनसे आनजाद जे गुवाहाटियावहाय अब्ला जोङो मोनसे टिकिट दानना लाग्रोनो रोङाखैमोन आरो बेवहाय जोंहा मा जादों जोङो जेनेरेल दाब्बायाव थांनो गोनां जायो जेनेरेलाव थाङोबा जोंहा मा जेनेरेल दाब्बाया मोननै गाहामल' थायो ट्रेन आवथ' नङा होमबा दा‌ बे ‌जेनेरेलाव गोबां सुबुंफोरानो हाथियो आथिखालावथ बेयाव दाबबायाव बुंजोबो अखमबाथ' गसंनो जायगा मोना बेबायदिबो जायो आरो आथिखालावथ' गोबां सुबुंफ्रा हा ओ दावबायसै नङा होमबा जोंहा बेबायदि आरो दा जायगाखौनो मोना ओंखायनो जोङो बिबायदि दानाखै जोङो जेनेरेलावनो थानो गोनां जादों आरो बेबायदि दा बिदि थाङोब्ला जोंहा मा मोजां जायगा मोना आरो जिरायनो थाखायबो जायगा मोना बेखायनो जोङो मा ओ टिकिटखौ दाननानै लाखाथारनांगोन आरो ओरै जोङो खाथि इसे खाथियावनो थाङोब्ला जेरै गुहाटिफोरावबो थाङोब्ला जोङो साननै सानथाम सिगां दान्ना लायोब्ला मोजां जायो आरो आरो गोजानाव थाङोब्लाथ' जोंहा मास मोनसेफोर दान सिगां दानानै दोनखानांगौ आरो बिबायदि दा जोङो मोनथिनो हायो जे बेजों जों बहाबा मोनसे जायगायाव दावबायहैनोब्ला जोंहा मा टिकिटनि गोनांथि जायो जों टिकिटखौ लानो नांगोन नङा होमबा। दा आथिखालाव हान्था मेला बिथिङाव जौगानाय लोगो लोगो जोंहा मा गासैबो बोथिंजोंनो मा ओ जोङो बेफार फालांगि खालामनायावबो जोंहा गोबां मोजां सुबिदा जानानै फैबाय आरो। जेरै माल गारिफोरजोंबो जोंहा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गोबां ओ मुवा बेसादफोरखौ जोङो लाबोनो हायो आरो जोंनिफ्रायबो जोङो ओ दैथायहरनो हायो नङा होमबा बेबायदि आरो गोबां सुबिदाफोरा जाबाय बेजोंनो जोंहा मा ओ बिजनेसावबो जोंहा फालांगियावबो जोंहा गोबां मुलाम्फा गोनां एबा दावगानो हानाय बेबायदि जाबोबाय आरो जुदि गारि मथर गैयामोनबा जोंहा बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनायाबो जोंनि थाखाय ए ओ गोरलै जानाय नङामोन आरो जोङो बेबिदिनो माखासे मुवाफोरखौ जोंनाव गैयि मुवाफोरखौ जोङो गुबुननिफायबो लाबोनो हानाय नङामोन आरो जोङो जोंनि ओ बे जोंनि जायगायाव जे आबादफोरखौ मावो बेफोर आबादफोरखौ जोङो गुबुन हादराव दैथायहरनो मोनाब्ला जोंहा बेबायदि रांखान्थि बिथिङावबो जोङो मा गोग्लैसोनानै थागौमोन आरो। जोंनि हादराबो हारियाबो जोंहा जौगानाय नङामोन आरो। बेफोरबायदि आरो दा जों हान्था मेलानि बेलायाव जों बेखौनो ओ बुंनो हायो आरो। नाथाय बेराफारसेथिं जोंहा हान्था मेलानि बेबायदि गारि मथर गोबां ओंखारनायजों जोंहा मा जागासिनो दं। आबहावायाबो गेब्रेंलांगासिनो दङ नङा होमबा बेबायदिनो सुबुं माहारियाबो जोंना ससे लामाखौनो जोङो हान्थिला थाबायला नङा होमबा बेफोरावबो जोंनि गासै देहायाबो माखासे लासै लासै मा जाबोगासिनो दुरबल एबा खहा जाबोगासिनो दं आरो जोङो ससेखौनो थाबायला नङा होमबा ससे लामाब्लानो जोङो गारि लायो बाइक लायो जोङो इ रिक्सा ट'ट'फोरजों जोङो दावबायो दा जोङो जोंनि आइथिंखौनो बाहायला आरो बेयाव जोंहा मा माखासे ओ बेगेंफोरा जोंना बेबायदि दुरबल जालांबाय देहायारि लोरबां बेफोरबायदि जादों। आरो लोगोसे जोंहा गारि मथरनिफ्राय उखुन्दै ओंखारनायाबो जोंनि आबहावायावहाय मा गोहोम खोख्लैगासिनो दङ आरो गेब्रेंनाय लाबोगासिनो दङ। जा जोंहा बेफोरखौ ओ बेराफारसेजों जोंहा मुलाम्फा गोनां आरो बेराफारसेजों जोंहा मा जादों बेबायदिनो ओ लासै लासै खहाबो जादों आरो दा जोंङो मानसिफ्रा गारि मथर थायोब्लाबो ससे लामाफोरखौ हान्थियोब्ला गाहाम जायो आरो आथिंजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला। होमबा जोंहा देहायारि गाससिबो मोजां थागोन नंङा होमबा। ओ दा नोंथांजों आङो सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नङा होमबा नोंथां।